नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो ओरैनो दं नामा?
औ ओरैनो दंथ'यो बुंलाय मा खौरां।
बिबदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि।
जागोन दे।
औ जोङो गोजां बोथोर आरो गरम बोथोराव जोङो ओ गोजां बोथोराव जोङो माबायदि सम जायो आरो मा मा मावो मा आबाद मावो। आरो जों गरम बोथोराव मा मा मावो। मा आबाद मावो बेफोरनि बारै एसे नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
हागोन मानो हाया जानो गोजां बोथोरावथ' गोजां बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ बांसिन मोनो होननानै बुंबाबो जागोन। मानो होनबा गोजां बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै कफि आरो मा होनो फान्थाव बायदि बायदि गोबां रोखोमनि टमेट' आरो मा होनो बिदिनो मैगं मैला मैद्रुफ्राबो बांसिन मोनो नङा होमबा? गोजां बोथोराव। ओ लाफा लाइ आरो बिदिनो खुदुना बायदि बायदि बेफोर मैगंखौनो जों खानानै जानो हायो ओरै आलु आलु आबादफोरखौबो मावनाय जायो गोजां बोथोराव। आरो ओरै गुबुन फारसेथिं गोलोम बोथोराव जेरै जिंखा फोरला खुमब्रा, जोगोनार, खांख्रिखला, सबायबिमा बेफोर मैगं
औ
ओ आबादखौ मावनाय जायो। मानो होनबा बेफोरो दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगं। आरो लोगोसे ओरै माइ गायनाय बोथोर माइ गायनाय माइ आबादफोरखौबो मावनाय जायो। आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि माइ आबादफोरखौ मावो गुबुन गुबुन रोखोमनि मे सेङावबो खायफा खायफा जायगाफ्राव ओनसोलफोराव मेसें बोथोरावबो माखासे माइ जतनि माइफोरखौ रोखोमनि माइफोरखौ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। बोरि ओनसोलाव जानाय माइफोरखौ बांसिनै गोजां बोथोराव मावो। आरो आथिखालाव गोबां सोलायबोनो हमबाय होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला गोजां बोथोराव मोननाय मैगंखौबो गोलोम बोथोराव मोनो। गोलोम बोथोराव मोननाय मैगंखौबो गोजां बोथोराव मोनसेये दानि जुगाव आथिखालाव। नोंथाङा नोजोर होदों जानांगौ? हाथायफोराव बांसिनानो नै ओ सिगां समफोराव मामोन आगोल समफ्राव जों नुनो मोनोमोन थमेथ'खौ जेरै गोलोम बोथोराव बांद्राय नुनो मोनामोन बा नुवानोमोन मेसें बोथोरनि मैगंमोन बियो थाइबें फोराबो थाइबेंफोरा गो-गोलोम बोथोराव थायो गोजां बोथोरावबो बांसिनै दिहुननाय जायोमोन बेफोरखौ। आरो गोबां बेबायदिनो मैगं फोर मैगं मैलाफोरा जेरै ओ गोबां रोख खोमानो बेफोरखौ माने गोनोखोआरि मुगाजों माने मोननैबो गोलोम बोथोर गोजां बोथोर मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर मोननैबो बेफोरबायदि ओ मा होनो बेखौ बोथोराव दिहुननायखौ जों नुनो मोनसै। फालांगियारि माखासे जौगाखांनाय आ-आदब फोरजों दिहुननायखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन हादरनिफ्राय बा गुबुन रायजोनिफ्राय गोबांथार ओ मैगं थाइगंफोर बा फिथाइ सामथायाइफोर फैनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दङ। ओ बावैसो सिगां लिसुनि जेब्ला बोथोर फैदोंमोन लिसु फिथाइनि बे समाव गुबुन हा रायजोनिफ्राय लाबोनाय लिसुनि दामा नैजौनिफ्राय थामजौ बेफो बिसिमबां ओर बेसेनाव लिसुनि लिसु फिथाइखौ फाननायखौ जों नुनो मोनदोंमोन ना नोंथां?
औ नों
आरो बेबायदिनो थाइजौ फिथाइफोर गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौ ओ ओ दिहुननाय जाय गुबुन रायजोआव दिहुननाय बेफोरो जोंनि ओनसोलाव लाबोनानै गोबां दामाव फाननायखौ जों नुनो मोन्दों। फिथाइ सामथाइनि ओ माबाखौबोद आथिखालाव बेफोरनो आरोना। माबानि रां खामायनायनि मोनसे मोजां खाबुआ फिथाइ सामथाइ नानैबो मैगं थाइगंजोंल' नङा लोगोसे फिथाइ सामथाइ ओ बागान बानायनानैबो बेफोरजोंबो रां खामायनो खाबुफोरखौ दङ होननानै बुंनांगोन। जोरै बैग्रि बैग्रि बिलाथिफ्राबो गोबां दामाव फानो आरो बेजों लोगोसे ओरै ड्रागन फिथाइ जायखौ बुङो। गोबां दामफ्राव बेफोरनि बागान बानायनानै सुबुंफोरा फानगासिनो दङ। थाइजौ खान थाल आरो खान्थालफ्राबो गोबां गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय खान्थालफोरखौबो फानोब्ला जोंनि ओनसोलाव गैयि हिसाबै आरो थाइजौफ्राबो गोबां दाम गोसानि बा बेसेन गोसानि दंसै गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय फि फांफोर बेफोरखौ गायनानै आथिखालाव फानबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। ओ दास सान्दि नोंथांमोनाव मा मा रोखोमनि मैगंफोरा दंङ दैज्लांनि मैगंफोरा?
औ बिब्दिनो दैज्लांनि मैगं होननानै बुंङोब्ला जोङो जोंनियावथ' मैथाया बयनियावबो बांसिनानो दंनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला? ओ बिब्दिनो मैथा आरो ओ जोङो फाथो बेफोरखौनो जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिन मोननो हायो आरोखि। ओ दैबाना जाबाबो माने फाथो आरो मै थाया थैनानै थाङा आरोखि। बेखायनो जोङो बेखौहायो ओंख्रि जानो ओ फोनाय जायो आरोखि। जोङो ओ बेलेग मैगंफोरखौ बेलेग बोथोराव मोनब्लाबो मैथा मैथा मैगंखौहाय जोङो ओ गोजां बोथोराव मोननायखौ जोङो नुनो मोना नङा होनब्ला? फाथो आरो मैथाखौ ओ-बिब्दिनो जोंङो। ओ-दैज्लां बोथोरनि मैगंखौ गोजां बोथोरावबो मोनो गोजां बोथ बोथोरनि मैगंखौ दैज्लां बोथोरावबो मोनो होननानै नोंथांङा दहायनो बुंलांखाबाय। नंगौ जोंनि। जुगा जोबोद सोलायलांबाय जोंङो मोननो हायै मैगंफोरखौबो। ओ बोथोर लाना बोथोर मोननाय मैगंफोरखौ जोंङो बोथ थोर नांलायला दानि जुगाव मानोना जोंङो इउरिया हासारफोर बायदिसिना। मुलि होनानै जोंङो ओ-मोननो हायै बोथोरावबो। मैगं थाइगंफोरखौ गायनानैहाय मोनसै आरोखि। जेरै जोंङो बुंनो थांङोब्ला जोगोनारखौबो। गोजां बोथोरावबो आरो दैज्लां बोथोरावबो। ओ-मोननो हानायखौ जोंङो नुनो मोनो। जोगोनारा नाथाय दैयावहायो थैलांजोबो आरोखि। दैयावहायो थाया मानोना बेखौ ओ हा गोरानावहायो आलि खोनानैसो गायनांगौ जायो आरो दैज्लां बोथोराव।
औ नंगौ
ओ-बिब्दिनो जोङो गोबां ओ-रोखोमनि मैगं मोननो हायो आरोखि दैज्लां बोथोरावबो। केरेला फान्थाव बिनिफ्राय खांख्रिखला। पटल बेफोरबायदि औ भन्दि। मोननो हायो आरो बेफोरखौ जोंङो बेफोरखौहायो। ओ गायबाबो गोरान हा बा आलि होनानैसो गायनांगौ। जायो आरोखि मानोना बिसोरो दै बांद्राय दै थायोबा थैनो। थैनो नागिरो नालाय बिफांफोरा ओ बिब्दिनो जोंङो ओ-गोजां बोथोरनि मैगंखौ दैज्लां बोथोरावबो मोनो। आरो दैज्लां बोथोरनि मैगंखौ गोजां बोथोरावबो मोननायखौ जोंङो। नुनो मोनसै आरोखि टाउन सहरफोरावहाय। बा जोंनि गामि ओनसोलावबो दानि जुगाव जोंङो नुनायखौ मोनबाय आरोखि। फिथाइ सामथाइफोरखौथ जोंङो बुंनोनो नांलिया नंङा होन ब्ला जोंङो ओ गासिबो बोथोरावनो थाइजौखौ मोननायखौ जोंङो नुनो मोनजोब्बाय दानि जुगाव नंङा होनोमब्ला। ओ जोंङो बुंनो थांङोब्ला आंगुरफोरखौबोथ जोंङो मोनबायानो थाखायो आपेलफोरखौबो। ओ-जोंनो बोथोर नांलाया बेफोरो ओ-जोंङो। जानायनि बारै मैगं थाइगंफोरा। ओ-बिब्दिनो मैगं थाइगंङाबो बिब्दिनो। फिथाइ सामथाययाबो बिब्दिनो जोंङो गासैबो बोथ बोथोरावनो मोननायखौ जोंङो दानि जुगाव नुजोबसै आरोखि।
औ नंगौ आरो आथिखालाव गोबां मुलि होनानै। गोनोखोआरि मुगाजों हासार गोरोबनानै हासार होनानै। ओ-हाथाय बाजाराव फाननाय मैगंफोरखौ नुनो मोनसै। ज जायनि थाखाय जों दा साननो गोनां जानानै फैदों न बेनिखायनो न वनो एसे एनै जानो आन्थाखौ जुदि आबादखौ मावनानै मैगंनि आबाद बा। गासै आबादफोरखौ फिथाइ सामथायाइनिखौबो बिफां लाइफांखौ गायनानै लायोब्ला। मोजां जागौ मानो होनबा जोंनि देहायाबो। बेफोरजोंनो दिनै गोह गाज्रि गोहोमा गोग्लैदों जानाय लोंनायनिफ्रायनो। दिनै बेमार आजारफ्राबो थाब जानो हमदों गोबां रोखोमनि बेमार आजारफा दिनै जोंनि सुबुं माहारिनाव जागासिनो दङ। गिथाव गिथाव बेमार आजारफ्राबो बे जानाय लोंनायनि बा मैगं थाइगं जाग्रा मुवाफोरनिफ्रायनो। जादों होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनोबा आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ मुलि बाहायनानैनो मैगं थाइगंखौ दिहुनसै। जायनि जाहोनाव ओम बोथोर गैयाब्लाबो मेसें दैज्लां मोननैबो बोथोरावनो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ मोननो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो साननो गोनां बाथ्राया हाथायाव थांब बा बाजाराव थाङोब्ला जोङो गिनांगौ जानानै फैबाय आरो।
औ।
आरो मैगं थाइगंआबो हाथथायनिफ्राय लाबोनाया गोबाव दोननानै जाजाया जेरै बानलुफोरा गोबां मुलि होननानै दिहनाय जायो जायनि थाखाय दिनै हरसे ला बोनानै दोनफैबानो बेखौ जोङो अखा नायै नायब्लानो गेसाव जानाय गासिबो मैगं बबेबा बबेबा मैगं फ्रा बिदिनो जानानै फैदों दिनै ओ सा हरसे दोनब्लानो सेवनाय थासारियाव जोङो मैगं थाइगंफोरखौ नुनो मोनो आथिखालाव मैद्रु मैलाफ्राबो बेबायदिनो गोदोनि समावथ' जोङो मैद्रु मैलाफोराव जेबो हासार होआलासिनो जोङो गायनो हायोमोन। हाफोराव दा हायाव रज'नाय मैगंफोरखौ जेरै खांसिंसा उसुमै आरो मा होनो बेखो ओ खुदुना बेफोरखौ जों खानानै जायोमोन सिगां सम फाव नाथाय दा बेफोरबो खमायलांनो हमबाय जोंनि हायाव आबाद मावग्रा हायाव माखासे मुलिफोर बाहायनायनि थाखायनो बेफोर मैगंफ्रा जोबस्रांलांबाय जानांगौ। बेबायदिनो गोबां जेंनाफोरा फैगासिनो दङ। आरो इयुन समावबा मा मा जागोन बेखौ बोरै मिथिबावनो दा समासो फोरमायसिगोन।
औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जोङो बुंनानै थाङोब्ला जोङो ओरै सबाय बिमा मैगं फान्थाव मैगं ओ बिब्दिनो गोबां रोखोमनि फटल बायदिसिना रोखोमनि मैगंफोर कफिफोर फुलकबि बान्दा कफि बेफोरखौहाय जोङो न'आव गायोबा जोङो ओ एसे गोबावैनो दोननानै जा-जानाय जा-जायो आरोखि खानानै दोनब्लाबो जेबो जाया। नाथाय जोङो नुनो मोनो हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बेफोरबायदि मैगंखौहाय सानसे एबा साननै दोनोब्लानो सान बेफोर दिनावनो ग्लेब राननानै थानाय बा सेवनानै थानायखौ मोनो आरो। बानलुवानो जास सबाय बिमायानो जा बिब्दिनो फान्थाव फथल बेफोरबायदियानो जा जोङो ओ सेवफैनायखौ मोनो आरोखि माने ओ साननै बा सानथामखौनो दोननानै जाजानो नागिरला आरोखि। साबेसे समावनो जोङो राननायखौ नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। औ जागोन दे नोंथां उन समाव सावरायफिनसै।
औ दे।